हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना
खोनादों खोनादों
औ औ औ ओ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ आं गिबि गिबियावनो बावहरग्रोबाय नोंथां
औ नोंथां
औ औ औ ओ नोंथां दिनै बोथोरा माबायदि नोंथां
ओ बोथोराथ' ओ गोबां ओरै गरम जोंनि जायगायाव ओरै नंसोआ ओ एसे ओ गुसु थान्दा मोनदों। बोथोरखौ
औ ओमफ्राय नोंथाङा बै मोनाबिलिनि खाजाखौ जाखांबाय नामा नोंथां?
औ औ नोंथां जानाय जाथ'वाखै दासिमबो। नै संगासिनो बिमाया
औ औ औ ओ औ ओ आरो आं सानो जे दासान्दि नोंथांनि देहाया जोबोर मोजाङै दङ' नोंथां। औ औ औ ओ दा ओ आं नों थांजों ओ फंनैसो खोथा रायलायनोनानै आं नोंथांखौ खल खालामदोंमोन आरो नोंथां।
औ औ नोंथां औ
दसे सम होनानै आंजों रायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ साबायखर थाबाय नोंथां ओ दा जोङो दिनैहाय दिनैनि समावहाय जोङो बाला अन्थाइ बेखौथ' जों गासिबो मिथिखायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बे बाला अन्थाइनिफ्राय जोङो मा मा खालामनो हायो बा बे बाला अन्थाइखौ जोङो बबेनिफ्राय मोनो? आरो जोङो बे बाला अन्थाइखौ जोङो मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो?
औ नोंथां।
जों लोगोसेनो जोङो बे बाला आरो अन्थाइनिफ्राय जोङो मा मा मा मुलाम्फा मोननो हायो?
औ नों
औ जोङो बेनि सायाव नोंथाङा ओ एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ नोंथांनिसिमबो आंनि गोजोन ओ मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय। औ नोंथां ओ नोंथाङा आंनि फारसे जि मिथिनो लुबैदों बेखौ आं फो मायनि जेनेबा बाला अन्थाइ नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
जोंनि। ओ जिउ संसार दानाय जानायाव।
औ नोंथां।
बाला अन्थाइआ जोंनि थाखाय दिनैनि समाव जोबोद गोनांथि जानानै फैदों।
औ औ।
मानो होनोबा जोङो बाला अन्थाइ। जेराव जोङो न' लुयोब्ला जों जिरायनो थाखाय। थाखाय। न' लुयो ओ बेफोराव जोंनो बाला अन्थाइ बेफोरखौ जोंनो नांगौ। जायो ओ। मानो होनोबा न' लुनायाव ओ बाला आरो अन्थाइ।
औ।
आरो सिमेन्ट बेफोरखौ जोङो मिक्स खालामनानैसो जोङो माने धालाय बानायो बा न' बानायो
औ औ। माने न' बानायनो थाखाय। जोङो बे बाला अन्थाइ अन्थाइखौ जोङो बाहायो आरो न' लुनो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ नंगौ आरो बिखौनो जेनेबा ओ जोंनि साखाथियावथ' दंखायोआनो ओ दैमा दैसाफोरनि फ्राय ओ दैखांना ला बोयो।
औ माने जोङो बे बाला अन थायखौ जोङो बेनिफ्राय मोनो आरो।
औ मोनो मोनो नोंथां बे जोंनि मा होनना बुंङो बिखौ फाग्ला दैमानिफ्रायबो बो खाङो बरन'दि बेबायदि गोबां दैमाफोरनिफ्राय बे बाला अन्थाइ बेफोरखौ जोङो बो खांना लाबोयो। औ लाबोनानै बेखौ ओ फानफैयो,
औ।
बेवहाय गोबां मुलाम्फा मोनो।
उम उम।
ओ दिनैनि दिनावथ' नोङो बुंनो थाङोबा बाला आरो अन्थाइ बेफोरथ' एकदम गोबां माने जोंनि जिउ दानायाव नखर बानायनायाव बा न' बानायनायाव
औ नोंथां।
थार जानानै फैयो आरो। मानो होनोबा जोंनो थांना थानो जिरायनो थाखाय ओ जोंनो मोन से नखर नांगौ जायो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनो जिरायनो थाखाय जोंनो न' नांगौ जायो। जों बेफोरखौ आ बानायनो थाखाय जोङो बाला अन्थाइखौ जोङो बाहायनो गोनां
औ नंगौ नोंथां औ।
आरो लोगोसे आगोलथ जोङो बेबायदि इनजुरनि नआवसो थायोमोन ओम
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ औ।
दिनैनि दिना सोलायबोबाय। बेखायनो जोङो आ अन्थाइ आरो बालायनि नखौ बांसिन नुनो मोनसै।
औ औ औ।
खौ बुङो जों पाखानि न नङा होमबा नोंथां? औ। बेनि सायावथ आं नोंथाङा जि मिथियाखैमोन बेखौ एसे बुंबाय
औ नोंथां। जोङो बेनिफ्राय ओरैनो मा मा मुलाम्फा मोननो हो नोंथां? एसे फोरमाय बावनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन हागोन जोङो बाला अन्थाइ होनना बुङोबाथ जोङो दिनै जोंनि लामा थाबायनाय नङा होमबा? बे लामा थाबायनायाव गिबि जेराव जोङो ओ बे अन्थाइखौ जों लामायाव बग्रोनांगोन माने बे अन थायखौनो ओ गिदिर गिदिर अन्थाइखौ जेरै पाहारफोरनिफ्राय बे द्रिल मेचिन माने बै जिसिपि मा होन्ना बुंङो बेखौ बे जेसि बे हख्लें होननाय मोनसे गोलाव गिदिर गैया होमबा? औ औ औ बेज जों माने ओरैखदम माने र्दिल मेसिनजों खुन्दायनानै बेखौ फिसा फिसा खालाम लानानै फैयो फैनानै आरो बे केसार मेसिन जायखौ जोङो अन्थाइ खुवाट दे होननानै बुङो औ औ औ औ बेवहाय बेखौ माने ओ मेसिनाव सोनानै
औ
खौ जेसेबां गोदोर बिबांनि नां गोबा बेसेबां गोदोरनि नांगौ बेबायदि जखानि बेखौ लाना फैनानै बुखावफैयो आरो अन्थाइखौ बेखौनो जोङो लामा बानायनाय ओ दालां बानायनाय
औ
बेफोर खामानियाव जोङो बेखौ बाहायनो गोनां जायो। जुदि अन्थाइ आरो बाला गैयामोनब्ला जोंहा गोबां उस बिदा जागौमोन मानो होनोबा जोङो
औ
औ औ
औ नोंगौ ओनथां औ औ नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनाफैाखै हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथांनि माथोखौ एसे नांथा नांथा खोनाफैदों नोंथां औ नोंथां औ नोंथां नोंथांनि माथोखौ एसे नांथा नांथा खोनाफैदों नोंथां खोनादोंना नोंथां?
अ नोंथां खोनाबायना नोंथाङा हेल' अ नोंथां खोनाबायना हेलौ हेलौ अ नोंथाङा खोनाबायना?